अ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
औ दं आं ओरैनो नोंथां।
औ ओ नोंथाङा आंनो सम दंबा एसे ओ सम दोननानै आंजों रायलायनो
औ हागोन औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांनियाव मोनैसो आ भनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुंजागोन।
औ बरनि ओ बिदि ओ सोलिबोबाय थानाय आगोलनिफ्रायनो
औ
बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
औ जेनबा आं नोंथांनाव ओ जौखौ माबायदि सङो ओ बेखौ फोरमायलांनो सानदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुं
औ जोंनि गिबियाव ओ जौजों जौ संनो थाखाय एमाव नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जों गिबियावनो एमावखौ देनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं लायो बिदिनो सेरसेबा सेरनै औ बे। माइरं लानायखौ जोङो ओ सुनानै ओ मना एबा बबेबा आइजेंफोराव जोङो दोनो आरो जेन जाहाथे दैया राननानै थायो। थि बेबाय दिनो जोंनो एमाव देनो थाखाय जोंनो बिदिनो मोखना बिलाइ, आनारस बिलाइ, सानफाल बिलाइ बिदि ओ नांगौ आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बेफोर बिलाइफोरखौ जोङो बे माइरं सुना दोननायखौ जोङो ज' खामनानै जोङो दिंखियाव एमावखौ देयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो एमावखौ देखांनायनि उनाव जोङो माबेबा मोनसे ओ प्लास्टिक नङाबा दालाफोराव दोननानै जों बे एमावखौ जोबोद जेनबा ओ गासैखौबो गलाय दै गलायनानै दै एसे एसे होननानै जों बिखौ लारु रारु बायदि बानायनानै सिथुमना लायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ थिग बेबायदिनो लारु खामखांनायनि उनाव जों मायाव मोनसे आइजें एबा ओ जेनबा बिदिनो दालाफोराव जों दोननानै ओ बिदिनो लारु खामै खामै दोनो आरो जों नोंथां। अ बि बि एमावआवनो जोङो ओ ओ होनो थाखाय जोङो आगो जेनेबा सिगांनि एमाव बोराय थानाय बेखौ जों देख्रुबनानै थाइनैसो सानस्रिनानै होयो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो एमाव दाखांनानै दोननायखौ जोङो बिब्दिनो ओ गिबियावनो जोङो खोबनानै दोनो बिदिनो ओ सप्तासेसो बे खोबखांनायनि उनाव बे एमावा जोंनिया मैखं बारनाय बायदि जाजोबो नङा होमबा नोंथां? औ बे ए मैगं बारहांनानै बेयाव एम्फौ फिसा-फिसा गोसोम-गोसोम बायो बेखौनो जोङो बोखा बेखौनो जोङो हिखौ बोखांनानै बोखारनानै जोङो सानदौफुआव लामना दोनो आरो नोंथां जेनेबा फोरानो।
औ।
औ बे फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बे एमावा रानो जों अब्लानिया बेखौ फानोबो फानखां फानोबो आरो जायहा नआव जौ संङो बे एमावखौ लाखिना दोनानै जों जौ सङो जौ संनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइरं नांगोन माइरंखौ जोङो बिदिनो ओ सोरहाबा सुयो सोरबा सुवा बिदिनो सुना लानानै जों खान्थायाव सङो ओंखाम बायदिनो सङो। जेब्ला बेयो ओ ओ जखाय सङो जखाय संना संखाङो अब्ला जोङो बेखौ ओ बोखांना दोननानै जोङो एसे ओ सुहाबनो होयो आरो नोंथां। गुसु जानो होयो। औ बिबदिनो गुसु जानो होननानै जोङो बिदिनो प्लास्टिकाव ओ ब ओ एरननानै दोनो। जाहाथे बे गुसु जायो। बिदिनो जोङो बे एमाव देनो एमाव देनानै फोरानना दोननायखौ जों बेयाव देग्लिनानै मिस-मिस खामनानै बेयाव सारस्रिनानै होयो आरो नोंथां एमावआव। मोजाङै लगायो मिथि थिग बेबायदिनो बे जौ संनायखौ ओ जौ स संनायखौ मोजाङै पेकेटाव ओ खानानै दोनो बिब्दिनो ओ ओ गोलोम बोथोराव बे जौआ थाबनो रैसि जायो आरो गोजां बोथोराव थाबनो रिस जाया आरो नोथां थिग बेबायदिनो बे जौआ हाननै हान्थाम उम फाहांनानै बे जौखौ जोङो रोसि जानायनि उनाव खान्थायाव सोनानै बे खान्था ओ जों जुमाय संनानै थांनाय बे खान्थायाव दै होयो दै होनानै जोङो ओ बिदिनो ओ अरदाबाव लांनानै जोङो बेयाव ओ जुमाय सङो आरो थां जौ स सङो जौ रोसि जौ गोरा माबा गोरान सङो आरो नोंथां जौ गिसि ओमफाय जौ गोरान जायो नङा हमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो बेयो बेयाव जौ गोरान संनो थाखाय जोंनो मोनथाम खोलोब नांगौ मोनथा ओ जेनेबा सिङाव बे जौ थानाया थाबाय आरो गेजेराव मोनसे पाइप सोनाय थाबाय आरो सायाव दै दोननो थाखाय दैया दुंनो थाखाय बे दुं होननाय जायो आरो जौ गोराना ओंखारो बुङोबा बे सिङाव थानाय ओ जुमाय थानाय हान्थायाव जोङो जेनेबा अरखौ उम ओम गोसा होनानै बे खफ'खौ ओंखारहोयो आरो बेखौ गोदौ होबासो सिंनि खान्थानि जौखौ गोदौ होबासो जोंनिया जौ गोराना गबोयो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गोबां बर' आइजोफोराबो जौ फाननानैनो न'खरखौ सालायलांदों। आरो खायफा खायफाया जौ लोंनानैनो गावनि जिउखौ जेनेबा धंस' खामना लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ औ नोंथांमोननिथिंबो ओ बे आं बुंनाय बायदिनो ओ बर' आइजोफोरा जौ सङो नामा नोंथां?
औ सङो नोंथां
औ ओ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बिदि एमाव नङाबा ओ जौ जाया नङा होमबा नोंथां? औ एमाव बानायनायखौथ' नोंथाङा ओ बुंलांखाबाय माबायदि
उम उम
उम जौ सङो जौ संनानै बिनि उनाव
औ
एब सावो अ सेरेब बिदि बिदिनो बेखौ दोननानै ओ जुमाय जुमाय सावनानै बेजों जुमायखौ लोंखांबाबो बेखौ सेरेब सावजायो सेरेप सावनाय आइजें जोङो मोनथाम बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंदां सिङाव गाहाय फोथाराव बियो जुमायनि जुमायखौ जोङो होनाय जायो होनानै दै होनानै बेखौ होनाय जायो उफ्रिजों ओ होनानै बिनि उनाव ओ गेजेराव मोनसे खान्था आयजें होनाय जायो। ओ गुब बिनि एसे सायाव आरो ओ मोन मोनसे खान्था जाबसिननाय होनाय नुनो मोनो बेहाय दै होनाय जायो ओ गेजेरनियाव अ गेजेरनि ओ ख'थानि मोनसेयाव जोङो ओ पाइप ओ खौ होनाय नुनो मोनो बिहाय जोङो ओ मोनसे नङा दो दोख्ला बथलफोरखौ होनानै। ओ जोङो स' बिदि अर सुना होनानै बियो जेब्ला गुदुं जायबोयो अब्ला बिनिफ्राय ओ जौरोसिनिफ्राय जोङो बिदै ओ पाइपजों गुबुनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ
बियो बिनो बिदैया गुबुनानै सेरेब जायो। बेखौ जोङो दै गुदुंखौ सोलायना होबाय थानांगौ एसे गुदुं जाबानो बेखौ सोलायनानै गुसु दैखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जौ सं संनानैबो आइजोफोरा गोबां ओ रां खामाय बु- बुगासिनो बिदिनो आगोलनिफ्राय जौ संनायजों लोगोसे जोङो जौनि ओ सावखांनायनि रोसिजों ओ बिदि ओ जौ-जौरोसि बेखौबो जोङो ओ फनानै रां खामायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो अफ्रिखौबो ओ अमा लानानै जोङो ओ बिदि आदाद होनानै बेजोंनो जोङो देरहोनानै बेखौबो जोङो ओ फाननानै गोबां न'खरनि नांगौ बेसाद मुवाफोरखौ जोङो खुंनोहायो नंआ होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बियो सोलिबोबाय थानाय बर'नि मोनसे एंगार हायोय मोनसे ओ हा जोंनि लोंग्रा ओ बुस्थु जिराद
औ नंगौ नोंथां।
ओ जुमाया जों बर' हारियाव मोनसे जि आइटेक मोनखांनाय। ओ बेखौ नोंथाङाथ' मुथिखायो मिथि खागौ ओ बेखौ जोङो बाहायनो रोंबा मोजां। ओ जुदि मोजां बां नांनायनि बांद्राय बेखौ लोंना लायो अब्ला बियो देहाखौबो गाज्रि खालामो। न'खरखौबो बिदिनो सिलिंखारबो बानायना लांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? गोबां ओ बर' बर' हौवा एबा हिनजावसाफोर खौ जोङो नुनो मोनगो गासैनो आगोलनिफ्रायनो। बिदिनो जौ लोंनानै आलााय सिलाय न' खरा सिलिंखार जानाय ओ गथ' ग थाइ नायनो रोङि जेबो ओ न'नि उदिस लायै बेफोरदि जौ जुवाजों बुंना थानाया जोबोद गाज्रि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आं औ नोंथांनिफ्राय आं मोनसे खोथा ओ मोनथिनो लुुबैदों नोंथां? ओ जेनेबा बे जौखौ जौ खौ मा मा माइरंजों संजायो एखोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जौखौ जोङो ओ गिबियावनो जोबोर ओ गोथावसिन बिदैया गोथावसिन जायो होनबा बेखौ माइब्राजों संबा ओ बयनिसाय ओ सा सिन माइरंसाय माइब्रायानो ओ बि खौनो सायख'जायो जोङो बिदिनो बाय बाहागि फैबाबो बिदिनो ओ फैनायनि सिगां आगोलाव जों खौरां हरनानै बे खौनो संनो होनायखौ ओ खोनानो नुबोदों आरो नुबोदोंबो नों थां। ओ माइब्रा बिदिनो माथाफोरजोंबो गोबां बि बिदिनो ओ सालानि ओ माइरंफोरजोंबो काटनि माइरं ओ मोना होनबा नों थां रेसननि। बेफोरजोंबो संनायखौ जों नुनो मोनबोदो। गोबां बिनि ओ माइरं स-संना हायो।
जों जेनेबा माइब्रानि जौ बिदि बुंब्लाथ' जोङो बेखौ मागो नङाबा बैसागो ओ आव लोंनो थाखा य जों संना दोनखायो नङा होमबा नोंथां माने माइब्रानि जौखौ रोसि जानो थाखाय एसे गोबाव लायो। आरो थिग बेबायदिनो माइब्रानि ओम माइब्रानि रोसिखौ ओ बिदिनो जों बोसोर बोसोरनि उनावबो लोंनो हायो। बिदिनो माइब्रानि माइब्रा फि नाय जौ फिसिना दोननाय इदि बुङो नोंथां।
औ औ।
खौ जोङो ओ गोबां ओ से बोसोर नै बोसोरनि उनावबो जों लोंनाय बिदि खामो आरो नोंथां। बेयाव जे एम्फौ गोसोम गोसोम बानाय बानाय नुलाय थायो नोंथां बेदिया जेनबा दों ब्लाबो जोबोद मोजां मोनो। आरो बेयो निसाया बिनिया थाब नाङा आरो नोंथां नङा होमबा बियो जोबोद ओ रोस लासै लासैसो नाङो
औ
औ बे माइब्रानि बिदैखौ जों बैसागो एबा मागोफोरावसो बांसिन ओ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जोंना स समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
नोंथांजों ओ सम बेसेन गोसा समखौ दसे सम दोन्थनाबाबो रायलायनायनि थाखाय आंजों ओ नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां दे होमबा नोंथां औ औ गोजोन्नाय थाबाय